हेलौ हेलौ हेलौ
हेलौ हेलौ
खोनादो
औ खोनादों
ओ जोङोहा दायो खोनादोंना?
औ खोनादों
ओ इन्दि जि बिनि सोमोन्दै जोङो हा रायलायगोन दायो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा इन्दि जिआहा आ माबायदि बानायजायो मानिफ्राय फैयो?
इन्दि जिया जाहा लाथा एम्फौनिफ्राय बानायजायो ला थााइम्फुनि फिथोबनिफ्राय आरो इन इन्दि जिया जोंनि थाखै माने जोंनि बर'नि थाखै बिराद मोजां गोजां बोथोराव जोङो इन्दि जिखौ लायोबा जों गोजांनिफ्राय गोजांनायनिफ्राय जोङो रैखा मोनो माने गोजां बोथोराव जों जों बांसिन बाहायनाय जायो आरो।
नोंगौ नोंथांनि बुंनायाहा ओ जोंफोरो मा खालामो जोङो फार्स्टआवनो मा खालामो जोङो ओ जि लाथा होननानै बुङो बियो एम्फौनिफ्राय जायो आरो बे इन्दि जि आंहा जि जोङो लाथा एम्फौ होनो बिखौ हा जों मा खालामो जोङो न'आवहा फियो आरो बिनि थाखाय जों मा खालामो आदार होयो बिनि उनावहा बे लाथा एम्फौआ जेब्ला गोमोन जायो अब्ला बिसोरखौ हमनानैहा बिदिनो माखासे ओ दंफां बिलाइ गोरानफोरावहा बिसोरखौ दोननाय जायो आरो बियावहा बिसोर मा खालामो फिथोबखायो आरो बे फिथोबखौ बिदिनो जायफोरा बै लाथा लायो बिसोरो फानो बा सोरबा सोरबा सोरबा न'आवबो बानायो आरो बे लाथा फिथोबनिफ्राय माने खुन्दुंखौ बानायसिगोन खुन्दुं बानाय बानायनानै हा बिदिनो गामिफोराव बा वेभिंफोरावहा बिदिनो इसानसालियाव दानानैहा बिदिनो फालि जोमग्राफोर बानायनायफोरखौहा जों नुयो आरो। बे इन्दि सिया जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां। माने बियो गोजां बोथोरावहा बांसिन बाहायजायो आरो इन्दियाहा ओमफ्राय ओ आरो जोङो नुनो मोनो जे माने इन्दिखौहा जोङो फालिबो लायो जोमग्राबो लायो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नोङो जेनेबा इन्दि सिखौ नों माबायदि मोजां मोनो जेनेबा
आंथ' मोजां मोनो बियो जोंनि जोंखौ समायबो होयो आरो बियो जोंनि मोनसे मोजां मोजां जि बियो मानो होनबा जोंहा न'आवनो एम्फौखौ फिसिनानै जोङो बेनिफ्रायनो फिथोब मोननानै जोङो आखाइजोंनो थावख्रि लुनानै जोङो इसानसालियाव जोङो दानो हायो। आरो जोङो न'निखौनो जोङो लानो हायो गाव गायनि गोसो बायदि समायना रमायना आगर एरनानै जोङो लानो हायो
औ
आङो मोजां मोनो
नंगौ नोंथांनि बुंनायाहा जों बेखौ न'आवनो जों बानायनानै न'आवनो दानानै जों गाननो जोमनो हायो जोङो दायोथ' नुयो जे माने इन्दिनि दख'नाफोरबो गानो आरो दायो मानसि फोरहा माने ओ जों बुंजायो जे माने इन्दिया मोनसे माने दाम गोसा मोनसे बेसेन गोसा माने मुवा होनना बुंजायो आरो मानो होनबा इनदिया मोनसे ओ बियो दाम गोसा जेनेबा जोंनि दख'नाफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे मोनसे माने दाम गोसा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मानसिफोराबो बे इन्दि जिखोहा बाहायो आरो बे इन्दि जिआहा माने‌ जों मिथिनाय आं मिथिनाय बादिबा आरो बेयो‌ गोजां बोथो बोथोरावहाय बियो गरम खालामो बाट गोलोम बोथोरावहाय इन्दि जिया थान्दा खालामो बेहा जों मिथियो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा इन्दिखौथ' इन्दि फालिखौ बानायनायनि सिगां बै मा होनो लाथा एम्फौ होननानैसो जों मिथियो नालाय बे लाथा एम्फु फुवा जेने होनबा माबायदि जायो ओमफ्रायो लाथा एम्फौआ मा मुवाफोर जिनादफोर जायो नोंथाङा बुंनो हागोन
ओ जाहा लाथा एम्फौआथ' सिखिरि सिखिरि जायो सिखिरिनि उनाव बिदै दैयो बिदैनि उनाव बे बिदैया गफायो बिनि उनाव जाहा बे लाथा एम्फौआ गुस्लाय लांबाय थायो माने बिनियाबो गोदो फिसानिफ्राय गोदिर गोदिर जाबायो इरि गुस्लायबोयो जे बिसोरनि आदारा जाबाय इन्दि जायो आरो गुबुनफोरा ओ जाहा दंफां बिलाइफोरखौबो होयो खिनथुबा माबाखौ इन्दिखौ जाहोबोला लाथाया बांसिन स्ट्रं जायो आरो बिनि उनाव जेब्ला लाथाया आदार मोनजानानै देरगोन जेब्ला गोमोन हायगोन अब्ला गोमोन हायनानै बियो जेब्ला फिथोब दुंगोन बे फिथोबनिफ्रायनो जों इन्दिखौ बानायनाय जायो
ओ नोंसोरनि न'आवबो जेनेबा बिदिनो इन्दि फालिफोरखौ बाहायो नामा बुंदों
जोंनि न'आवथ' इन्दि फालि दोङो जोङो लानाय जायो
ओमफाय जेन एबा इन्डिया मा कलारनि जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
इनदियाथ' ओ माने फुरा गोजों साफा गुफुरबो नङा बाहाय गुफुर माने गोमो गोमो इदि दालानाय जायो आरो
ओ नंगौ आरो जोङो दायो बुंनो थाङोब्ला माने इन्दि जिखौहा जोङो बांसिन आसामाव मोननाय जायो आरो बे जोंनि गामि गालायावहा जेनेबा माने इन्दिखौबो बांसिन ओ लानाय जायो फिनाय जायो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोंखोहा बे ओ जेनेबा जायफोरहा बै एम्फुखो ओ न'आव हा फिसियो बिसोरहा माबाफोर मुलाम्फाफोर जायो नामा
बिदि मुलाम्फा माने बेनोसै जोंहा इन्दिखो माने गावगाय लानो थाखाय फास्राफोर जोङो बनायनानै लानो हायो आरो जोङो गोबाङानो बिसना सादर दख'ना जोम जोमग्रा फास्रा बिदि बानायो न'आवनो माने बानायनानै गानै जोमै माने माबानो हायो आरो गावगायनि थाखाय बानायनो हायो।
औ आरो आंनि मिथिनाय बायदिबा आरो माने इन्दि लाग्राफोरा बुहुत खस्थ' जानायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनब्ला बिसोरो बिलाइफोरखौ माने गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरावहा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहा बिसोरो नागिरनो गोनां जायो आरो माने बे इन्दि बिलाइहा थाइसे जायगायावनो मोनजोबा माने गुबुन गुबुन जायगायाव नागिरनो गोनां जायो आरो मुलाम्फा जानायखौबो नुयो मानो होनबोला जि लाथा एम्फौ जि इन्दि जायो। बियोहा माने न'आवहा फिसिनानै बिखौ फाननोबो हायो एम्फौखौहा आरो जि फिथोब इन्दिनि बेखौबो फाननो हायो। माने मोनसे फालांगि बायसा मावनो हायो आरो बे एम्फुखौ फिनानै आरो इन्दिखौहा बानायनानै आरो फालांगि बायसा माने खुन्दुंखौबो न'आव बानायनानैनो फाननो हायो आरो आंनि बायसाबा नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सानबावो नामा? इन्दिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन।
इन्दिनि सोमोन्दैथ' आङो बेनोसै आङो इन्दि फालि फास्राखौ मोजां मोनो। मानोना बियो मानसि ओ उन्दै गेदेरानो जा समाय होयो लाबाला ओ जोङो बे इन्दि फालियाव जोङो बायदि रोखोमनि आगरफोरखौ एरखांनो हायो न'आवनो जोङो गावनि आखाइजों दानानै गावनि आखाइजों जोङो गावनि आखाइजों जोङो बनायनानै बियो जोंहा गोबां आबै आबैनि जुगनिफ्रायनो दोङो इन्दिया गावगायनि न'खरावनो थावख्रि लुनानै गावगाय गावगायनो बनायनानै गानै जोमै जोङो थानो हायो आरो जोंहा इन्दि फालिया गोबां बोसोरहालागै जोरो। गाज्रि जानानै थाङा बेनो आरो। बेखायनो मानसिफोरा मोजां। मोजां मोनो इन्दि फालिखौ लानो आरो मानसिखो गोबां समाय होयो बेखायनो गोबां मानसिफोरा लायो गाबा गावनो आखाइजों दिहुननानै ओ बानायनानै लायो फास्रा द'खना गानो जोमो गोबां समायना नुहोयो।
औ नोंंगौ नोंथांनि बुंनाया थार ओ इन्दि जियाहा माने जोंखौ समाय होयो आरो आरो गासिबो बिखौ जोमनो बा बायनो लुगैयो आरो इन्दि जिया जाबाय मोनसे माने बियो सिम सिमपोल बाट माने बियो मोनसे इलिगेन आरो ना माने मोजां नुहैयो आरो सिम्पोलबाबो आरो आरो जोङो बुंनो हायो जे माने इन्दि जियाहा मोनसे दों दाम गोसा मुवा बा दाम गोसा जि जों बेखौ बुंनो हायो आरो माने आरो बिदिनो जोङो नुनो मोनो दानियाथ' माने गासैबो इन्दि जिफोरखौ लानायफोरफोरखौहा जों नुनो मोनो माने बांसिनानो दानिया इन्दि जिफोरखौ बाहायो आरो ओ दायोथ' जोङो माने नुनो नुनो मोनो जे माने ओ बिदिनो मेचिनफोरावहा बे इन्दि जि दानायफोरखौ जों नुनो मोनो सिगांथ' बे इन्दि सिखौहा बिदिनो न'आवनो खुन्दुंफोरखो बांसिन बानायोमोन आरो न'आवनो दायोमोन बाट दानिया माने ओ बिदि बारा न'आवहा फिथोबफोरखौहाय बिदि खुन्दुं बानायनायफोरखौ जों बारा नुबांला आरो दानायबो नुबांला जोङो।
बिनिथ' माने गामिफोराव दानाय जायो गामिफोराव लायो गोबां बेबायदि गामि खना खनाफोराव
औ बिदिब्ला जोङो बे ओ बिदिब्ला जोङो बे इन्दि जिनि सोमोन्दै रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे।
औ दे गोजोन्थों।